हेलौ औ नोंथां औ खोनादों खोना नोंथां खोनादोना अम औ नोंथां नै जिरायनानै दङ ओरैनो
अ
औ औ नोंथांआलाय
ए आंबो नै ओरैनो जिरायना दङ।
अ खबर सबर मोजां ना नोंथां
औ मोजां नोंथां
औ मोजां अम अम नोंथां दसे सम फ्रिबा मोनसे जोंनि बर'नि ओ हारिमु जे बैसागुनि बागै दे दसे सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
हागोन। औ औ ओ नोंथाङाथ मिन्थिखागौ जोंनि बरनि मोनसे मुंदांखा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर'नि फोरबो जोंहा बैसागु होननानै बुङो।
औ
बे ओ बैसागु बोथोरा ओ बैसागु रंजा जानाया बरफोरनिया गोदो गोदायनिफाय आजै आजौनि फ्राय दाजि दासिमाव
औ
माबायदि सोलायबोखो दा माबायदि आपग्रेद जाबोखो आरो बरबो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बे ओ रंजानाय फोरबोखौ मा बायदियै ओ गाजा गोमजायै रंजाबोगोन बेनि बागै एसे दसे सम फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ दा बैसागु बो थोर होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा देरजुनफ्रायनो जोंहा ओ फालिबोबाय थानाय मोनसे ओ जेनेबा फोरबो जेनेबा बेयो बर'फोरनि मोनसे जाम जाबाय मुंदांखा मोनसे ओ धोरोमारि फोरबो आरो जेनेबा दोरोङारि। ओ जोंहा बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागु बोथोरखौ जोंहा बर'फ्रा स्नि सानसिम फालियो। ओं ओ बेयो जाबाय होन्ङ जेनेबा जोङो संक्रान्तियाव बैसागु बोथोरनि जेनेबा गिबि साना जोनो संक्रान्तियाव जोङो ओ मोसौ ओ थुखैनाय जायो जेनेबा जोंहा मोसौ बैसागु होनो फार्स्टनिखौ। जेनेबा बेवहाय जोङो मोसौखौ ओ जोंहा मोसौ ओ बैसागुखौ जोंहा फुंआवनो सिखारनानै संख्रान्थिनि गिबि फुंआव जोहा सिखारनानै ओ बिदिनो जोंहा लाव, ओमफ्राय फान्थाव बिदिनो थाइखा इदिनो बायदि मैया जेनेबा जोङो ओ फिथाइफोरखौ जेनेबा माखासे ओ मोसौनो होनाय ओ माखासे माबाफोरफो जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बो बा बेखौ बेदिनो लोखोना बायदिफोरबो जोंहा होनाय जायो। मोसौनो माला गानहोनाय जायो आरो माने
उम उम
बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ समायहोनो थाखाय ओ बेवहाय ओ जोंहा ओ साराय बा दोकसिफोरनिफ्राय माखासे जोंहा हांगारफोरखौ इलुननानै जेनेबा हुख'नानै आरो हांगारखौ दिहुननानै जोङो ओ थाव गोथांजों लगायनानै जोङो मोसौनियाव ओ थालिर ओ बे गांखंआ बेखौ दाननानै लानानै जोङो ससेखिनि लानानै जोङो बेखौहाय गल गल खालामनानै जोङो मोसौनि ओ जिखिनि मोदोम जेनेबा बेहाय जों समायहो थाखाय फुननानै होनाय जायो थफा थफायै ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ ओ गोदान बोसोरनि नामै जोंहा ओ गासैबो बिनि जेनेबा जि होनो जेनेबा दुरुं बिदिनो बाय बि मैया जेनेबा बेफोरखौ जोङो ओ सोलायनानै होनाय जायो गोदानै दा बेनि उनावहाय जोङो बिदि खालामखांनानै जोङो मोसौखौ फोथार फारसे फोथार फारसे माने जोङो दैमा-दैसा बा जेनेबा फुख्रिफोराव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो बेनि उनावहाय जोङो थुखै खानानै मोसौखौ थुखांनानै ओ बे फोथार फारसे होलांनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोंहा फैबाय मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो बेलासि समाव बा जेनेबा जों सानाव सानावहाय आरो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो हाजो बा गुवार फोथारफोराव जेनेबा हाग्र बारिफोरावहाय जोङो माने ओ माखासे जाग्रा मैगं जेरै जोंहा गोखा-गोखै जानाय नेम फालियो गोदोनिफ्रायनो जेबा बेफोरखौ जोङो बैसागु बोथोरनि गोदान समावहाय जोङो जेनेबा माखासे बेमार आजार जानायफोरा जेनेबा खारै हिसाबै जोङो मानिनानै लायो। जेराव जोङो बेवहाय एक्स' था मैगंखौ ननायागिरनानै जोङो न'नि दाउ बा जेनेबा जिखुनु जाया बेदरफोरजों जोङो संनानै जायो।
औ औ
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनाब्लि टाइमाव संनानै जायो आरो बयबो न'खरनि जेनेबा बिमा-बिफा गासैबो जमायै जोङो संनानै जायो। दा बेनि उनावहाय जोङो बे जा थांनायनि उनावहाय ओ जोंहा जाबाय मानसि बैसागु फैयो आरो बिनि नेक्स्ट दिनावहाय जोंहा बे मानसि बैसा खौ जोंहा बयबो ओ जेनेबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंहा मानिनानै लायो जेनेबा गेदर फ्रा उन्दैफोरखौ ओ जेनेबा उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ जेनेबा खुलुमनांगौ जेनेबा मान लानांगौ आरो जेनेबा बेनि उनावहाय जोंहा ओ उन्दै फोरा उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनानै ओ बोर लायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो आरो। थिग बिदिनो जोंहा बिनि उनावहाय जोङो फैयो ओ जेनेबा मानसि बै औनुनाय जोङो उम न'खर न'खर रंजानाय मोनसे माबा फैयो आरो जोंहा। ओ जोङो गासिबो औ बोराय बुरि गासिबो जोंहा न'खर न'खरै जेनेबा गानै जोमै जोंहा ओंखारो बिदि आरो दा नोंथांमोनथि माब्रैयै ओ बेफो खौ खुंनाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ
औ दा ओ बैसागु होनब्लाथ' जोहा बर' हा रिनिनो मोनसे मुंदांखा फोरबो। दा बे फोरबो फालिथाइया एथबां मानि सोलाय सोल' जाया गासैबो ओ गासिबो नियम खान्थिफ्रानो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय म-महरै माने एखे मोनस से ओ नियमैनो बा नेम खान्थियैनो स सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ फोरबो दा नों थाङा खोन्थानाय बायदि ओ फार्स्टआव जे मोसौनि ओ मोसौ मोसौनि दिन आ सि खेन दिना मानसिनि दिन। आरो बिनि उनाव ओ जा बोराइ बुरि गथ'-गथाइ म ओ रंजानाय थिग बेबायदिनो नोंथां खोन्थानाय बायदिनो जोंनिखैबो बेफोर बायदिनो सलियो ओ गासिबोथ' नियम खान्थिफोरा एखेफ्रामानो नोंथां बुंनाय बायदिनो। बिदिनो ओ फासदिना मोसौनि जेला मोसौनि दिन ओ मोसौनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो। फार्स्ट फास समाव औ बे मोसौनि मोसौनि दिन मोसौनि बैसागु बे मोसौनि बैसागुखौ जोंबो उम बेरेफुंजानि सिखारनानै
अ
सौनि मोसौखौ माने मोसौ मोसौखौ थुखैयो थुखैनायनि सिगां जोंङो मोसौखौ ओ मा होनो बेखौ? जोंहा बिदिनो लाव फान्थाव थाइखा
औ
बेफोरखौ हाना लागोरो जों फिसा फिसानो मोसौनो माला बानायनो थाखाय। बेख खौ हाखांनायनि उनाव जोंहा औवा फिसा माने माला खालामनो थाखाय औवा जिरना लायो। बे औवायाव बे ओ फिथाइ जाखिनि हाना लानाय दङ'मोन बेखौहाय माला थुनानै दोनो। औ माला थुखांनायनि उनाव बै जोंहा न'नि ओ थौनि खिथुनि हांगारखौ ह ख'नानै थाव गोथांजों लागायो
औ
लागायनानै माबैसे गलियाव मोसौ दङ'।
औ
मोसौनि मोदोम खर' गासिबो थुयो आरो फोथाखौ फोनना होनाय जायो फोनना होखांनायनि उनाव मोसौ मालाखौ गानहोयो। आरो मो नो माला गानहोखांनायनि उनाव उम्म थाव गोथां खुरैयाव थाव गोथांखौ लायो। खुरैयाव थाव गोथां लानानै मोसौनि आसुुर आसुगुर फोनना होनाय जायो। बे ओ नियम खान्थिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय फालिबोबाय थानाय नालाय गोदोनिफ्रायनो बे खौ मावबोनाय जायो। दा बेफोरखौ फोथाबो फोनखांबाय ओमफ्राय मालाबो गानहोखांबाय आथिं आसुगुरावबो थाव गोथां फोनना होखांबाय अब्ला जेब्ला बेखौ फोना होखाङो अबा बेखौ दैमा फारसे होलाङो आरो
औ
जिङाव लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो। फैनानै लांदां फा थाराव खानानै गारबोनाय जायो। जेब्ला मोसौ खौ खाखां नानै गारबोयो न'आव फैनानै बे ओ गलियाव रायदों मोखोना बिलाइ बेखौ थुनानै दोननाय जायो। गलि सायाव आरो बेयाव गलियाव थुखांनायनि उनाव जोंहा ओ दै-दैमा जिङावहाय इदिनो मोसौनो जाखिनि माला गानहोनाय जोंहा फिथाइ सामथाइ ओ थाइखा लाव फान्थाव ओ हालदै बेखौ ज'नो फुजा होनानै बा धुब ज'रा सावनानै गय ज'रा फाथै ज'रा होनानै खुलुमनो फैनाय जायो आरो उम जेब्ला फुंनि समाव फुंनि हाबाफारिया बेखिनियाव जोबनानै थाङो होमब्ला बेलासि नि हाबाफारिया जोंहा ओ बिदिनो हाजो जिं जिं बा हाग्रा बंग्रानि मैगं एकस' एकथा ना एकस' दसथामोन नोंथां आं एसे बावबाय बेखौ उम बिदि मैगं बिजौ बिलाइ खांनानै ओ खांनानै लाबोयो न'आव लाबोनानै ज' सायनानै ओ मोनानि बे समाव गुबुन ददनै संनानै जा नाय जायो आरो थिक नोंथांमोनियाव जेरै जायो बिदिनो जोंनियावबो जायो। खोनानो मोन्नाय मथेबा बे ओ जोंहा बेखौ गोखा गोखै जानाय होनो बे गोखा गो जानायानो ओ बोसोराव खनसेल' जानाय बे बोसोराव खनसेल' जानायाव गोबां ओ रोखोमनि बिलाइफोर होयो मैगं होयो हाग्रा बंग्रा फोयो बे समाव ओ खोनानो मोननाय बादिब्ला जोंनि देहायाव थानाय माखासे फिसा फिसौ बेमारफोरा बेजोंनो हामनानैबो थाङो होननाय खोनानो मोनदों। दा बिनि उनावथ' जेसेबांखिनि दङ हा?
दा नोंथांजों ओ बेसेबां सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ जागोन जागोन नोंथां जागोन। दे गोजोननाय थाबाय उम।